औ।
औ नोंथां।
ओ जों दायो मानि सायाव रायलायगोन।
जों बर' बिजोंनि सायाव एसे रायलायनोसै आरोना। बर' बि औ।
जोंनि बर' बिजोङाथ' जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि जिदाइन मेनिफ्राय गायसनजादों नङा होमबा।
औ नोंगौ।
गिबियैनो बे मायथायाव गायसनजाबाय ओमफ्राय दासिमबो सोलिगासिनो मोजाङै।
उम। ओमफ्राय ओ नोंसोरनो नोंसोरनिथिंजाय गोबां बिदिनो बर' बिजोंनि गोबां फरायसालिफोर दंसोगारोना।
औ जोंनि बिथिंजाय गोबां बर' बिजों दङ एल-पि स्कुलनिफ्राय लानानै जौगा थाखोसिम जों बर' बिजोंजोंनो फरायनो मोनो।
औ।
दासिमथ' ओ ऐस-एस सेथि बोसोराव गासैबो बर' एम आइल आवनो
औ।
बर'नि रायथाइ खन्थाइ। फावथाय। गासैखौबो फरायनो मोनो। बेजों लोगो रावखान्थिबो फरायनो मोनो। लोगोसे रनसाय लि नाय बाथ्रा भाव। बेफोरखौ जों सोलोंनानै। लानो हायो आरो।
उम खिन्थु आथि- आथिखालाव बर' बिजोआ एसे माने मा होनदों लोरबां जाबोगासिनो बायदि नुना मोनो आरोना। ओ- जेरै दा गोबां ओ- एल पि फरायसालिफोराव बा गुदि फरायसालिफोराव उम गोजौ फरायसालिफोराव जोंनि बर' बिजोङाव माखासे। ओ- जेंनाफोरखो जों नुनो मोनो जेरै फरायसालियाव जोंहा फोरोंगिरि गैया गोबां खम ओ-आरो फरायसालिफोरा बांसिन फरायसालिफोरानो सोरखारि जायाखै। ओम ब'बेयावबा फरायसालियाव आरो फोरोंग्रा खथानि आंखाल। बिफोरबायदिनो गोबां नि आंखाल खौ जों दायो नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथां माने जोंनि बेफोरबायदि जेंनानि नुजाथिनाय गुबै जाहोनखौ जों गावखौनो बुंनानै लानांगोन मानो होनोब्ला आथिखालाव जों बर' सुबुंफ्रा गोबाङानो बर' बिजोङाव होआलाबासिनो। गुबुन बिजोंफोराव फरायहोनायखौ नुनो मोनो बेनि जाहोनावनो बर' बिजोंफोरनि फरायसालिया गोमालांनो हमदों बा बर' बिजों फरायनाय सुबुंफोरा खमायलांनो हमदों। गुबै जाहोनानो जोंनि बर' सुबुंखौनो होनजायो आरो।
औ। बेबो मोनसे जोंनि ओम गोबां गोरों गोराफोरानो जोंना गोरों गोराफोरानो गावसोरनि ओ-गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव सोला आलदा बिजोङाव होसै। इंलिस बा एसामिस बायदिफ्राव हो-होनाय नुसै। ओ-गावसोर बुंनो थाङोबा ओ-माखासे ओ- बिमा बिफाफोरा गावसोरो बर' फरायसालियावनो फ-ओ-फोरोङो बिनिनो फोरोंगिरि नाथाय गावसोरो बिसोरो मा खालामो गावसोरनि ओ-गथ'फोरखौ आलदा बिजोङाव फरायहोयो। बेफोर बो मोनसे ओ-जोंनि बिजोंखौ माने बिजोंखौ हमथानानै लाखिनायाव। नुजानाय सोमजिहोनाय मोनसे जेंना जानानै फैदों आरो।
ओ- गोदो गोदायथ' जोंनि बर' सुबुंफोरानो। गुबुन बिजोङाव फरायनानैब्लाबो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' रावजोंनो गोबां रायथाइ खन्थाइ मेथाइ। सुजुलांबाय उन जोलैनि मोजांनि। थाखाय दा बेफोरनि जों बुंनो हायो इसान मुसाहारि, मनरन्जन लाहारि, कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोननि मुंखौ जों लानो हायो। बिथांमोना बर'जों बा बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन आरो।
औ।
दा बिदिनो बिसोरनि थुलुंगानायाव जोंनि उन जोलैफ्रा लाइमोनफ्रा गोबाङानो दावगाबोदों। थेवबो एसे खम बिबांनि दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ। नांगौबायदि जायाखै जों
दावगाबोनायखौ नुदों ना नुवाखै
दाव-दावगाबोदों बोनायालाय एसे सिगां माने सिगांनिखौ नाय-नायनानै ओमफ्राय दानिजों रुजुयोब्ला जों सिगांनिख्रुइ गोबां जौगाबाय बा आवगायबाय जों बिजोंनि फारसे नायनानै जोङो दा बर' बिजोङा मा-भारतनि दाइनथि फारिलाइयाव सोसनजाबाय
औ।
बेजों लोगोसे जोंनि रावा सिनायथि जाबाय बयजोंबो दा बेजों लोगोसे जोंनि आसाम रायजोआवबो लोगो राव महरै जोंनि बर' रावा सोसनजाबाय। बेफोर नो एसे जौगादों आरो जौगानो हादों ओमफ्राय जेरै जोंबो ओमफ्राय जों बिटि सि जोंनि बिटि सि आव बर' रावा बाहायजायो जों अफिसफोराव बाहायनो हायो
औ आर'जलाइ लिरनाय बा दा जों बुंनो हायो बर' बिफान उम बर' बिफान महरै जों दा गुवाहाटि इउनिभारसिटि ओमफ्राय डिब्रुगर इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बिदिनो दा कटन इउनिभारसिटिवबो बे बेफोरावबो बर' बिफानखौ खुंनो हानानै जों जोबोद गोग्गाथाव होनना बुंनो हायो बेराफारसेथिं
औ
आरो दा गुबुन गुबुन बिजोङाव गथ'फोरखौ होनाय नुयोब्ला अजिना थानायखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ जों जों बयबो बिजोंखौ फोथांना लाखिनोबा जों बयबो फोरोंनांगोन फरायहोनांगोन बर' बिजोंजोंनो
उम-उम
नोंसोरथिंबो बेबायदि दं नामा सोरबाफोर गाव बिमा बिफाया ओ बर' बिजोङाव फरायसालियाव साख्रि मावनानै बा फोरोंनानै गावनि गथ'फोरखौ आलदा बिजोङाव फरायहोनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो नामा
औ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावथ' आं गोबां नुबोदों गोबां गोरों गोरा गाव सासे बर' बिजोंनिनो फोरोंगिरि हिसाबै गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोङा फोरोंहोआबालानो गुबुन इंराजि बिजों बा एसामिस बिजोंआव होनायखौ नुनो मोनबोदों आरो आं
गोबां जायगायावनो दङ बिदिफ्राव
बेफोरखौ नुयोब्ला जों गोबां बर' बिजोंखौ गोबां समसिम थानाय नङा होननानै दुखु मोनो आरो
जुदि बिदि थांबाय थायोबाथ' जोङो बयबो साननानै हमदांनानै जुदि लाखिनो नाजायाब्ला जों फरायाब्ला बा गावनि गथ' गथायफोरखौ होआब्लाथ' जों जोबलांगोन बेयो लासैनो अ साननो हायो आरो मोनदां हायो
बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया जों बर' माहारिनिनो गुबै खामानि आरो बर' बिजोंखौथ' गुबुन हारिनि सुबुंफोरा फरायनो आवगायबोआ बर' सुबुंफोरासो एसामिस बिजों बा इंराजि बिजों बा बर' बिजों गासैयावबो ओ हायो गुबुन हारियाथ' बिदि बर' बिजोङाव बिदि फरायहोआ बर'खौ बिजोंखौ फोथांनानै लाखि नाया बर' हारिनिनो मोनसे गेदेर हाबा आरो
बिबान आरो औ अ उम
नोंसोरनिथिंबो बर' बिजोंआ माबोरै सोलिगासिनो
जोंनिथिं दङ नाथाय जोंनियाव बर' बिजोङा गोबां माने लोरबां मानो बुंनो थाङोब्ला जोंनाव खाथि खालानि बा जोंनि ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा नांगौ बदि फोरों फोरोंगिरि गैया लोगोसे आरो गोजौ फरायसालिया जोंनो जोंनि ओनसोलनिया सोरखारि नङा जायनि थाखाय जों फोरोंगिरिफोर नांगौबायदि फोरोंगिरिफोर गैया बैनि थाखायनो बर' बिजोङाव फरायनो नागारै जों आलदा आलदा बिजोङाव होनायखौ बा फरायहैनायखौ जों नुनो मोनदों
जोंनि खाथि खालाथ' बर' बिजों फरायसालिया गोमालांनोसो हमदों मानो होमब्ला बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरबो गैया लोगोसे बै फोरोंबोबाय थानाय फोरोंगिरियाबो सोरखारनिफ्राय ओ बेथन मोनैनि गाव सोलिनो गोब्राब जानायनि जाहोनाव फरायसालिखौ नागारनाङो जाहोनाव फोरोंगिरि गैया बेफोर बेलानि जाहोनावनो फरायसालियाबो गोमालांनो हमदों लोगोसे फरायसाफोराबो गुबुन बिजोङाव थां थांनो हमदों आरो
औ
बर' बिजोंआ जों बर' फरायनायजोंल' नङा बर'नि राव थुनलाइ हारिमुफोरनि गेजेरजोंबो जों बेजोंखौ फोथांलांनो हायो।
औ जोङो बिजोंखो लाखिनांगोन जों अब्लासो जों जों जोंनि ओ माखासे ओ रा ओ थुनलाइ बायदिसिना हारिमुफोरखौ जों बेजों लोगोसे लाखिनो हागोन बा सिनायथि होनो हागोन। गोन‌ जों माने ओ जों गावनि बिजोंनि रावजोंसो जों मोजाङै फोरमायनो हायो नालाय ओ जायखिजाया मोनसे हारिनि ओ गुबै बाथ्राफोरखौ फोरमायनो थाङोबा माने गावनि बिजोंजोंसो मोजाङै फोरमायसिननो हायो बेनिखायनो जोंनो बिजोङा गोनांथार आरो जों मोनसे ओम बिजोङा थाबासो से जों मोनसे हारि एबा ओ मोनसे आलदा हारि होननानै सिनायथि जागोन जों ओंखायनो बिजोंङा गोनांथार।
औ बेखायनो गोग्गानाय मोनो कि जोंनि हारिया आलदा बिजों दं।
औ
गुबुन हारिफोरबायदि दावगालांनो हानायनि मोनसे राहा लामा दं होननानै
औ
गोग्गाना लानो हायो आरो
उम दाथ' जों जोंनि बर' बिजोङाथ' बहुद ओ गोबां जौगाबाय नाथाय जों जोंसो फोथांनानै लाखिनो माने नांगौ बायदियै जोङो जौगाहोनो रोङा हायाखै। जों नांगौ बायदियै बेखौ